हेल' औ
औ नोंथां
औ खोनाबाय नोंथां
आदसा नोंथां जों दा ओ टपिक जोंना माबा एग्रिकालसार चार आरो इन्टार क्रपिंनि बागै रायलायनो नागिरदों
औ आबाद आरो बिदिनो ओ जोंनि मा होनो इन्टार क्रपिं जे खम हायावनो जोङो गोबां बिबांनि आबाद मावनाय बेखौ होन्दोंना नोंथां।
औ इन्टार क्रपिं होनबाथ' आं बुजिनाय मथे माने ओ मोनसे माबायावनो जेनेबा मोनै मोनथाम आबाद समानै गायनाय बेखौ होना होमबा?
औ नंगौ थारमाने ओ‌ खम समनि गेजेराव एबा मोनसे सेसनावनो एबा मोनसे समावनो थारमाने जोङो ओ मोननै रोखोम एबा मोनथाम रोखोमनि आबाद मोनफानाय नैबेनि बागै सावरायनो लादों नामा नोंथां बिदिबा।
औ औ नोंथाङा आंनो खोन्थानो हागोन ना बेखौ माबायदि खालामो।
ओ आंनि मोनदांथियाव ओ‌ जेनेबा जोंबो नुयो बारि बागान हमनानै ला जे नोंथां। नोंसिनावबो थानो हागौ जे गामि ओनसोलबा जोङो गय गायो नङा होमबा नोंथां। ओ बे गय गायनायजों लोगोसे जोङो गय बिफाङावहाय बिदिनो मालाबा फाथै गायफायो फाथैजों हयथ' बेजोंनो लोगोसे मालाबा ब्लेक पेपार एबा जोङो ओ मा होनो गरम मसला बेखौ दायफायनाय नुयो हयथ'बा जोङो दा आरो ओरैबायाददि मोनसे आपग्रेडेड जाबोदों जे गय बिफाङाव जोङो मालाबा भेनिला भेनिला बिफां दाथ' बिराद दाम गोसा ना बेफोरो बेफोरखौ मावफानाय जायो आरो गय बिफां सिं सिङाव मालाबा बिदिनो खमला बागान गेजेर गेजेर खालामना होनाय। बेफोरखौबो नुयो आरो बिदिनो मालाबा गय बिफां सिङावहाय दा कक'आ चक्लेट बिफां नङा होमबा बेथ' जोंनि दा गोदान मार्केट नङा होमबा नैबे गेजेर गेजेर गायफालांनाय बेफोरो जाहैबाय मोनफा मोनफा बाहागोफोर आरो नोंथां नोंथाङा बुजिनो हाबाय ना अब्ला इन्टारक्रप बेखौ
औ ओमफ्राय बेफोरबायदि खालामनायनि माबा मुलाम्फाया मा जायो माने जेनेबा ओ बेफोराव एम्फौ एनला बेफोरनि जेबो माबा प्रब्लेम जाया नामा? बेनिफ्राय माबायदि मुलाम्फा जायो इन्टारग्लपिं खालामबा?
औ नोंथां आं खोन्थालांनि आंनि मोनदांथियाव ओरै ओरैबायदि जायो जे नोंथां जोङो आबादखौ मावोबा साइन्टिफिकेलि मावोबा जोङो गासैबो आबादावनो जोंहा मुलाम्फा दङ ओ बेखौ जोङो नुहुरो आरो जोङो बेखौ खम हानि गेजेरावनो एबा मोनसे सेसनावनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मोननाय नै बियो जोंनि थाखाय ओ गोरलै जायो ओ एबा जोङो बांसिन मुलाम्फा खालामनो हायो नोंथाङा दा ओ बेरामनि खोथाखौ बुंदों बेयाव जोङो मोनसे सटेन्स थायो ज गयखौ ओ बिदिनो टेन मिटार एबा फाइभ मिटार दिसटेन्स होबाय फाइभ मिटार िसटेन्स होनाय लोगो जोङो बे फाइभ मिटारनि गेजेरावहाय जोङो ओ तु एणड हाफ मिटार एबा नै खावसे मिटार दिडस्टेन्सआवहाय जोङो गुबुन बिफांखौ गेजेराव गायनो हागोन ओ जुदि बिदि जायोब्ला बेार माने बारफाया आरो थार माने जोङो ओरैजाय गयनि फिथाइखौबो मोनबाय ओरैजाय खख'वा फिथाइ फिथाइनि सक्लेटखौबो जोङो रेगुलारलि मोनलांबाय थाबाय ओरैजाय बेरामा मा माबानिफ्राय खक'आव खक'ायाव जाय जा बेराम बियो माब्लाबाबो गयाव बारदेरफाया आरो गयाव बारदेरनायाबो बिदिनो गुबुन बिफाङाव बारदेरा आरो थारमाने गावबा गावलाय खोनथायायो ओ बेरामनिबो बेबायदि जुदि जोङो मोनसे नायोब्ला जोंहा सेबसो जाबावो जे गय बिफाङा जुदि अबेबा एम्फौ अरनानै थैदोंब्ला बिनिफ्राय बै गय फांसेयाव बारलांनो हायि बेबायदिसो जाबावो ओ थारमे इन्टार क्रपिंआव जोंहा मुलाम्फ जाखौ जोङो मोनदाङो आरो ओ बिदिनो नोंथां जों इन्टारक्रपिंआव मोनसे दंबावो जे जोङो बिदिा लाबाय थाइजौ आबाद खायनि गेजेराव जो मालाबा बिदिनो हायो बेयो जों थाखाय ओरैबायाददि मोजां आरो आरो ओ बिदिनो मालाबा ओ जोङो फिथाइ सामथायाइखौ थाब मोननो थाखाय ग्राफटिं खालाम नाय
आतसा
नोंथाङा एसे मिथिनाा मिथिया
ग्राफ्टिंनि बागै आं खोनादों ब नाथाय जेनेबा आं नुफेराखै आरो खालामनाय ओमफ्राय प्रसेसखौ एसेबां मिथि मिथिया नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा माबायदि खालामो बेखौ
अ ग्राफ्टिं माने बिदिनो फांसे गुबुन बिफाङाव गुबुन बिफांनि मोदोमखौ ला गायदेरनानै बेखौनो बै ओ बिफांनि ओ मा होनो गुबै बाहागो खालामनाय जायो आरो थारमाने ओ जोंथ' मिथि बिफां लाइफाङा बिदिनो सर्स लायो बा दै नांगौ बियो मा हा सिंनिफ्रायथ' बुथुमो नङा होमबा बेखौ मोननो थाखाय ओ क्राफ्टिं खालामनाया थारमाने ओ बिफां नै बे माबाखौ मा होनो गुबुन बिफांखौहाय ओ सापर्टसो होसिनो आरो ओमफ्राय मा ओ जोंनि क्राफटिं खालामनायाव फिथाइ सामथायाइखौ जोङो थाबसिनै मोननाय एबा बिफाङा हेल्डिसिन जानाय नै बेखौ जोङो नुहरो आरो एबा मोनदाङो थारमाने जोङो बिनि बागैहाय जोंनि खाथियावनो ओ दङ नालाय बेबायदि खालामनाय आरो जोंबो खालामनाय जायो ओ नैे बियो जोंनि थाखाय गोबां मोजां हेफाजाब खालामो आरो बिफां बिफांनिफ्राय गोरलैयै फिथाइ मोननायावहाय ओ नों थाङा एसे मिथिगौ जानांगौ जे जोंनि बिफां लाइफाङाव मालाबा जोंनि बिफां लाइफाङाथ मोदोमारि आजायनाय बिफां लाइफां दंना मालाबा जे जोङो हयथ बेफोरनि बागै मा माखौ मोदोमारिया जायनाय बिदिनो बिफां ओ बिफांफोरनिफ्राय जोङो दिहुनन्नाय नुफोरखो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा आंनो
मोदोमारि माने बिदि ओ ग्राफ्टिं खालामनानै दिहुननाय
ओ ग्राफ्टिं खालामनायानो होनजायो जे थारमाने हयथ अबेबा मोनसे दालायखौ दानसनानै बेखौ रोदा दिहुननानै अबावबा गायबा बियो थाबसिन थायनाय बेफोरबायदि बिफां
औ आं बिदियाव माने ओ बिदिनो थाइजौखौनो नुदों बेनिफ्राय बेयो सुमफ्राम सुमफ्रामखौ नुदों खौल मिथिगौ आरो आङो बेखिनिखौल नुदों आङो बिदिनिखौ
औ नंगौ नोंथां ओ एसे नोंथाङा थाल मोनदों जानांगौ जे ओ मोदोमारि आजायनाय होननाय लोगो लोगोथ जोङो मिथिखायो जे गलाब गलाां गां द बिबारा बेखौ दाननानै जोङो रोदा ओ माबाखौ देन्थाखौ गायबानो थाङा होमबा गलाब बिफांखौ दानसनानै नै बेफोरबायदि आरो जे थारमाने लेसु बिफां बेखौ जोङो माबा यावनो ग्राफटिं गोजौआव माबा खालामनानै मा होनो बेखौ दानसनानै गोजौआवनो ग्राफटिं खालामनानै रोदा दिहुननानै जोङो बेखौ मा खालामो ओ गुबुन जायगायाव हायाव गायोब्ला बियो फिथाइखौ साबसिन मोननाय जायो आरो आरो बुंनो थाङोबा जोंहाथ नारें लेबु नारें लेबुआ बबे मोनसेखौ अबे मोनसेनिफ्राय दिहुनो नोंथाङा नुफैदेरना नुफाराखैबा
नारें लेबु दिहुननाय माने
नारें फिथाइ जे जोङो दिहुनो ओ बेखौ बबे अबे जे गोदान गायो गोदान गायोना बेखौ अबे बाहागोनिफ्राय जोङो दिहुननाय नुयो बेगर फैयो ना ओरैनो मोदोमखौनो गायनानै
फोरा आं बेखौ दिहुननायखौ नुवाखैबो ओमफ्राय मिथिफेरा आरो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा
ओ जोंनिथिं जोंनिथिंजाय बे नारें आबादा मइेनलि ओ जोङो गोबां बिबाङाव गोबां हाराव गायनाय जायो आरो जोंहा बिनि मोजां बिजनेसबो दङ नोंथाङा खोनदों जानांगौ मालाबा बस्थासे नारेंआवनो मोनसे समावहाय थामरोजासिम थांनाय जोंहा रेकर्ड दङ आरो बियो थाङोबो जोबोद दाम जायो आरो बियो जोंनि बिजनेस मोजां सोलिनो हायो जोङो बेजों न'खरनि अबस्थाया मोजां जायो। नैबे नारेंखौ मेनलि नारेंखौ मेनलि जोङो ओ बिनि मोदोम बाहागोखौनो ओ रोदा सुनानै हायाव रोदा सुनानै बिनि ओ दालायखौनो जोङो माबानाय जायो आरो मा होनो फुलि दिहुननाय जायो। दालाय
अ माबोरै फुलि दिहुनो?
बे माबाखौ जे बोराय बिफां बे बोराय बिफांखौ मालाबा बिदिनो हायाव फोनांजाबहोदेरबाय हायाव फोनांजाबनाय लोगो लोगो बै नारें फिफाङा मा जायो रोदा हरो थारमाने फुराना बोराय नारें फिफाङा रोजा हरो आरो मोदोमारि आजायग्राखा नालाय सु गोनांना बेखौ उनावहाय जे रोदाया मोजाङै हरजोबोब्ला जोङो बेखौ फिफां गु गुबै बिफांनिफ्राय दानस'नानै बिदिनो फुलि बानायनानै जोङो ओ गुबुनाव गायहैनाय जायो आरो नोंथां जे जोङो ओ बेबायदि खालामोब्ला नारें फिथाया बांसिनबो थायनाय बे बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। जायनि थाखाय जोंहा बिज औ।
माने आं बुंनो सानदों ओ बेफोरबादि बे आबाद मावनायाव। माने हानिबो माबा थायो नामा जेनेबा। माबेबा हाया मोजां माबेबा हाया गाज्रि बिदि माबा थायो नामा बिदि आबाद खालामनायाव।
औ थायो नोंथां थायो। औ थायो थारमाने बेयाव गुबुन हा लानानै हा जायो बेयाव। ओ नारें आबादनि थाखाय बांद्राय हाया अरथाबनाय जानो नाङा। हालामा हाबाथाय बेयाव नारेङा मोजां जाया थारमाने नारेंनो ओरैबायदि नांगौ जे दैनि गोनांथि जायो नङा होमबा ओ जाय जायगायाव दै एभेलेबेल जागोन एबा बेयावहाय बांद्राय रानस्राव ओसोलबाथाय बेयाव फिथाइफोरा मोजां जाया थारमाने बालाबा बोरियावबो मोजां जाया थारमाने बेनिखायनो मोनसे सिदोमा हानिबो गोनांथि जायो आरो नोंथां। बेखिनियानो ओ नोंथांनो आङो बेखौ। फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे आबाद बिनि सायाव जोङो एसे रायलायबाय नोंथां उन समाव बिदिनो आङो नोंथांनो जे आंनि मोनथिनिफ्राय आङो फोरमायलां ओ फोरमायलांबावनो नाजागोन दा नोंथांनिफ्राय माबाफोर फोरमायबावनांगौ थागोन नामा नोंथां?
ओ नङा आंनिफ्रायथ' जेबो माबा गैया आंबो दिनै गोबां गोदान बाथ्रा मिथिबाय बेफोरखौ मिथिनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा आं दिनै आबाद मावनाय बिदिनो बे मोदोमारि आजायनाय बेनि फाय बेफोरबादि नारें बिफांनि बेफोर फुलिफोरखौ माबायदि बानायो बेफोरखौ मिथिबाय मानोना आं आगोलाव बेफोरखौ मिथिफेराखैमोन। बेनिखायनो बेखौ आं मिथिनो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों। जोबोद जोबोद साबायखर नोंथाङा बेखौ आंनो खिन्थानायनि थाखाय औ।
दे बिदिबा लाखिथ'नोसै नोंथां गोजोननाय थाबाय दे।